नोंथां औ आं खोनादों।
औ नोंथां ओ नोंथाङा एसे फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ कल खालामदों। नोंथाङा एसे फ्रिबा सावरायजागोन नामा?
इेस औ सावरायनो हागोन आङो फ्रियैनो दङ।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जानाय लोंनाय ओ औ जानाय लोंनायखौ जों माबोरै बुथुमनो हायो आरो मा मा जानाय जायो मा बोथोराव माबोरै जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन ओ
जोङो बर'फोर हिसाबै ओ आसामाव थानाय जिहेथु जोङो बांसिन बे समावनो ओ जों ओंखाम जानाय जायो। आरो ओंखामजों लोगोसे जोङो माखासे ओंख्रिफोर जायो। जेरै ओ जोङो मिथिंगानि बिखायाव मोननाय मैगं थाइगं उम आलु लाइ लाफा फालें बेनि अनगाबो खुमब्रा जोगोनार लाव बहल आरो ओ बेनि अनगाबैबो मैथा ओ बिन बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो बिनि गेजेरावबो जोंहा बर'फोर हिसाबै माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ जेरैहाय अनला अनला दाउ ओ अमाजों नारजि जोगोनार जोगोनारजों साम' बे साम'जों सबायजों आरो माब्लाबा समाव सबायजों दाउजों बेफोरबायदि जानाय आरो बेनि अनगायै बो जोंनि दोरोङारि नाफाम जानाय बेबो मोनसे जोबोद ओ मख'जाथाव बेनि अनगाबबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा बबेबा समाव रुटिफोर जानाय जायो। जोङो रुटिखौहाय बांसिनानो ओ जौसेयाव जोङो ओ बा पारसेन्टसोल' जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो रुटिजोंनो जोङो नैबे ओंखामजों जानाय माखा माखासे ओंख्रिफोर जेरैहाय ओ फाजाफोर आलु भाजा ओ फान्थाव भाजा एबा बेनि अनगाैबो बिन बुटफोर भाजा बेफोरखौ जाहोनाय जायो दा जों बांसिन ओंखाम जायो हिसाबै जोङो बांसिनानो गोरलैयैनो मोननो हानाय जेरै मिथिंगानि बिखायाव मोननाय दिंखिया साजा आलु भाजा आरो माब्लाबाफोर आलु जहल दालि जहल आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बेदरनि मादावहाय बर' हारि हिसाबै जोङो अमाखौ बांसिन जानाय जायो। अमाखौ जोङो आलु जों जायो माब्लाबा ओ टमेट जों जायो माब्लाबा गाव गोजाबो जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा समावहाय जोङो ओ सोरखौबा सोरखौबा सबायजों जानायबो नुनो मोनो अमाजों सबजों ओ अमाजों अन अलाजोंबो जों जानाय नुनो मोनो बेनि अनगाबो जोङो बैसागु समावहाय ओ स्नि तिथि एबा स्नि था मैगं खांनानै जोङो जानाय जायो जेरै मानि मुनि ओ खिपि बेन्दों थाराय बि जौ बिनिफ्राय ओ थाराय बिजौ ओ खारखान्दाय बिजौ खेरादाफिनि थि गालदेब बायदिसिना जोङो मिथिंगानि बि खायाव मोननाय ओ मैगं थाइगंखौ जोङो बुथुमनानै ज' जानाय जायो आरो। बे जानायखौहाय जोंनिया जानाय जों। जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दंदि ओ बेफोर मैगंखौ जायोबा जोंनियाव बेराम-आजार‌आ गोरलैयै जानो हाया आरो माबाफोर जुदि बेराम आज जारफोर जानानै दङमोनब्ला बियो खारलाङो। बिनि अनगाबबो जोङो निमखौबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा जानाय नु मोनो ओ एवनानै जायो निम बिलाइखौहाय आरो निम बिलाइ खौ जायोब्ला जोंनि ओ उदैनि बेराम बेजों लोगोसे बिगुरनि बे राम बेफोर गासैबो गालाङो आरो गोरलैयैनो जानो हाया होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दङ। बेजों लोगोसेनो ङो ओ आरोबाव दिंखिया भाजा ओ बेजों लोगोसे दिंखियानि अनगायैबो आरोबाव ओ जों मिथिंगानि बि औ थास' बिबार थास' बिसां बे फोरखौबो जोङो जानाय जायो। थास'नि मादाव जोङो बुंनो थां थाङोब्ला ओ थास'आ मोनसेबो गारजाया होननानै जोङो बुंनो हायो। बिनि बिथराइनिफ्राय लानानै बिबारनि आइथिंनि आरो बिलाइनि जों गासिखौबो जानाय जायो आरो बेहा गुबुन गुबुन थ'आ जेरै जों ओरैनो जेनेरेल मोननाय बा सरासनस्रायै लांदांव मोननाय माखासे थास' बेखौ जोङो थास' होननानै मुं गाबसो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ननो रोङै एबा मानै जायखौ जोङो गोदोनिफ्राय जाबोबाय थानाय जेरै आगर थारुन बासर दुदालि जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो बेफोरो जोंनि नि थाखाय जोबोद प्रटिन आरो आइरन होयो बे थास'फोरा आरो बियो गुबुन दानि केमिकेल गोनां एबा रासायनिक हासारजों दिहुनजानाय मैगं थाइगंफोर बायदि नङा बियो जियो मिथिंगायाव मोननाय बियो मोनसे गोथार जानाय आरोखि बेफोरखौ जायोब्ला जोंनाव बेहाय बेमार आजार जानायफ्रा बिराद खम बुंनो थाङोब्ला जौसेयाव गुजिगुजौ खोन्दोआनो जाया होननानै जों बुंनो हायो आरो बेनि अनगाबबो जोङो जोंनि बेमार आजारफोरखौ ओ होखारनो थाखाय जोङो मिथिंगायावनो मोनो। माखासे मुलि हिसाबै मैगंफोर जेरैहाय मानि मुनि थाबाय बेनि अनगायैबो खिफि बेन्दों हाग्रायावनो जों मोननाय गोखा फिथाइ जेरै खायला खरला बेफोरो जोंनि बेराम आजारखौ थिग खालामो बेजों लोगोसेनो बिगुरनि बेरामखौबो गैया खालामो बिनि अनगाबबो आरोबाव ओ गुबुन गुबुन मैगं थाइगं आरो मैगं थाइगंनि अनगाबबो मस्ला आरि जों मोननो थाङो जेरै ओ फाथै बादि मस्ला गथा जाय खौ इंराजियाव ब्लेक पेपार होननानै बुङो फाथै बायदि मानलायो बियो गथा गथा फिथाइ थाइ बेजों लोगोसे जोङो ओंख्रिखौ मोदोम होनो थाखाय जोङो माखासे जायखौ जों दुन्दिया होननानै बुङो गंगार दुन्दिया आरो ओरैनो सरासनस्रायै मोननो थांनाय दुन्दिया बेफोरखौबोाहायो बेफोरो मस्ला हारिनि आरो मोनसे मस्ला हारिनि दंबावो दंफां बियो दंफां बिगुर जायखौ दालसिनि होननानैबो बुङो आरो बेजों लोगोसेनो आरोबाव दंफां बिलाइ मोनसे दङ जायखौ टेेज फता होननानै बुंनाय जायो बेफोर बेफोरखौ जों बर' हारियाव जानाय जायो माखासेखौ जोङो डाइरेक्टं फजों जायो आरो माखासेखौ मुलि हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो दा नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माब एसे दोंनैसो बुंफोरनानै होबोदो
औ। ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो जोंनि दोरोङा ओंख्रि जानायफोरा जाबाय अनला ओंख्रि साम' सबायाइ बेफोरबायदि बायदि बायदि जोङो जायो आरो जानानै जोङो थांना थायो बेनिफ्राय जोङो ओ अनला हारि अनला हारि होनोब्ला जोङो ओ बेफोर अनला हारिखौ जोङो माब्लाबा बांसिनानो सुबुंफ्रा बांसिनानो दाउ बेदरजों जों जानायखौ नुयो आरो बा जायो औ अनलाखौ आरो माब्लाबा माब्लाबा बेफोरखौ अमा बेदर बायदिसिना बेलेग बेलेग जाय जे जों जानानै गोथाव मोनो जों बेजों जायो बेनिफ्राय जोंनि ओ दोरोङारि जानाय होनोब्ला जोंनि नोंथाङा खोनादों ना
औ
औ नोंथां औ औ औ दोरोङारि जानाय होनोब्ला जोंनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनि लोंनाय होनोब्ला जोङो जौखौ होनजागोन जोंनि दोरोङारि जानाय दोरोङारि लोंनाय जाय जाय जोंनि दा जि आइ टेकबो मोनबाय जौ होनो होनब्ला जों जौखौ माबोरै बानायो होनब्ला आं जौ बानायनायनि एसे माबाखौ बुंफोरना होनसै जौखौ जोङो गिबियावनो
औ
माइरं माइरंखौ सुनानै लानानै बेखौ बररियास माबानानै बेखौ गुबुन गुबुन मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोरखौ जोङो खाबदिंनानै जेरै मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जमा खालामनानै जोङो देयो बाहार देयो बाहार देनानै जोङो बेफोरखौ फोरानना दोनो फोरानना दोननानै साननैसो उनाव जोङो बै बे आरोबाव माइरंखौ माइरंखौ जोङो माइरं माइरंखौ जोङो सुनानै बरियासे ओंखाम बायदि संनानै बे ओंखाम बायदि संनानै ओंखाम बायदि संनानै बेयाव जोङो बै बानायना दोननाय एमाव बा बाखार होनो बेखौ जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन राव होनो बेखौ जोङो फोननानै बरियासे प्लास्टिक बा खान्थाफोराव थौफोराव जोङो बेखौ दोनो दोननानै साननै सानथामनि उनाव बेखौ जोङो बोखाङो बा बियो साननै सानथामनि उनाव बरियासे रिसि जायो रिसि जानानै बेखौ जोङो जौ बिदै होनो बे रिसिखौ जौ बिदिैखौ जोङो बेखौ जोङो जौ बिदैफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो फुजा फाथाल फोरावबो जोंनि बर' हारिनि फुजा फाथालफोरावबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोङो सुबुंफोराबो बेखौ लोंनानै एसे रं जायो
औ
फोरखौ लोंनानै एसे रंजायो बेनिफ्राय बेखौ जों बांसिनानो बैसागोफोराव बैसागोनि फुजा होनायफोराव जों बांसिन नुनो मोनो।
औ माइब्रानिबो संनाय जायोना
बेफोरो औ माइब्रानिबो माथानिबो जाय जि सङो माने संनानै ओ आलासि दुमसि फैबाबो बेखौ जोङो एसे एसे होनानै जोङो गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो लोंनानै
औ
आरो बेफोरजों जोङो खायफा खायफा सुबुङा अमा बेदरजों लोङो खायफा सुबुङा गुबुन गुबुन जि गोसो लानानै बेफोरखौ लोङो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बर'फोरनि जानायफ्रा ओ फ्रायानो मिथिंगायाव मोननाय बा मिथिंगानि मिथिंगानिनो गोजाफ्राम जायखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहाया ओ मोजाङैनो थायो बा आराम थायो आरो जों बांसिनानो मिथिंगानिफ्राय ओ जोंसो मिथिया नाथाय मिथिंगायाव गोबां ओ बेफोरबायदि मुलि हारिनि ओ बिलाइफोर दङ जायखौ जोङो मैगं संनानै जायो बेफोरनो जाबाय ओ मानि मुनि सिंग्रि मिखि बायदि बायदि आरो बेफोरबायदि जोङो बेफोर खौ जायो आरो ओ जानाय होनोब्ला जोङो मैगं थाइगंआव ओ लाइ लाफा आलु आलु आरो बायदि बायदि बायदि बायदि ओ मा होनो बेफारखौ बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ सं मिथिं औ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खाबदिंनानै जेरै थरं फुल थरं फुल मानिमुनि ओ ओ खना फुलि रुफा फुलि बेफोरखौ जोङो खाबदिंनानै जोङो जायो औ औ बे बेफोरो बेफोरो बेराम आजारनि थाखायबो गोबां हेल्पफुल होनजायो गोबां मदद गोनां जोंनि जानाय लोंनायफ्रा बर' हारिनि जानाय लोंनायफ्रा जायखौ जोङो मिथिंगानि फ्रायनो बांसिनानो मोनो आरो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो सुबुं फोरा बुथुमनानै बांसिनानो जायो दा मैगं थाइगं होनो थाङोब्ला जोङो ओ गुबुन ओ गोबां मानसिफोरानो दानिया ओ मिथिं ओ बांसिनानो रासायनारि
औ
गुग्रा रासायनारि माबा बाहायनानै मुलि बायदिसिना हासार बायदिसिना बाहायनानै जोङो ना दा जों जोंनि जानाय बेफोरावनो मुलि हारिनि बायदिसिना बाहायनानै